औ खुलुमबाय।
औ नोंथांजों मोनैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथाङा सम दंब्ला।
औ हागोन नोंथां।
औ जोंनि गामि खाथि खाला बिदि ओनसोलफोराव जोंनि बर' गामिफोरावथ' जोङो। जोंनि बर' आइजो। औ जौ संनानै फान्नायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नों थां ओ जौ संना फाननाय नुनो मोनो आरो जोंङो ओ ओ जोङो जौखौ बिदिनो न'खरफोरावबो जों बिदि संनानै जोङो जौ गोरान जौ गिसि बानायनानै जोङो ज' ज'यै लोंलायनाय खो जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ बैफोर जौफोर खौहाय माबायदि बानायो? ओ आरो बेखौ जोङो माबोरैहाय बाहायो? बेफोरखौ माबायदिहाय जों बा हायनाय जायो बेनिस सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ मानो बुङोबा जों ओ आगोलनिफ्रायनो आगोल सम आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोङो ओ खोनानो मोनबोदों आरो दासिमबो बे ओ सोलिगासिनो बिदि जौनि ओ जौ संनानै जाबोनाया ओ बर'फोरनि ओ बियो जि आइ टेग मोनखांनाय ओ जौउन जौ बिदैया ओ बर' बर' हारियाव ओ थानाय बियो ओ एंगार हायि मोनसे लोंग्रा मुवा ओ बेखौ जोङो बानायनो थाखाय गिबि जोङो एमाव नांगौ एमावखौ जोङो ओ एमाव नङाबा बियो ओ जाया एमाव खौ जोङो ओ बानायनो थाख थाखाय जोङो ओ माइरंखौ जोङो ओ सोमनानै लाग्रोनाय जायो ओ सोमना लानानै बेयो जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ ओ गुरै जानो दोननानै बेनि ओ दोननानै बेनि उनाव जोङो ओ ओ आनारस ओ रैमालि बि जौ आरो खान्थाल बिलाइ ओ आरो थेख्रेब ओ बिलाइ राखेब बिलाइ ओ मोखना बि लाय ओ मोखना बिलाइ बिबार बिदि होनानै जोंङो ओ देग्लि दे माइरंखौ जोंङो ओ सोमना दोननायखौ आयजेंआव बोखांनानै ओ बि खाबथिंनाय ओ बिलाइजों जोंङो ओ जमायै देफानायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? ओ उलार उलार एब बा दिंखियाव जों देयो देनानै बियो जेब्ला गेब्लेेजोब अब्ला बेखौ ओ दोगोन जानानै गेब्लेनानै बियो अन जायो अब्ला बेखौ ओ दालायाव लानानै ओ बेखौ दै सारस्रिनानै लागायनानै बेखौ जेब्ला आमथा बियो आमथा-आमथा होजायो अ अब्ला बेखौ आ आखाइजों लारु गोदोर एबा फिसा जायखिजाया गावनि गोसो बायदि खामजायो बेखौ लारु सिथुम-सिथुम ओ दालायाव ओ बिदि जिगाब बनानै जिगाब स्रो-स्रो बनानै बेवहाय बेखौ अ लारू खौ ओ लारि-लारि दुलुर दुलुर ओ बेखौ साजाय उमनानै गोबबायै होनाय जायो ओ होनानै बेखौ खौ सान्दुुंङाव फोराननाय जायो बियो ओ जेब्ला रानगोन अब्ला बिखौ ओ जुमाय संनो थाखाय जोंङो नांगौ ओ बिदिनो ओ गोबां माइरंजों जोंङो जुमाय संजायो बेनि गेजेरावनो जोंङो ओ माइब्रानि जुमाय होनबा जोबोर गोथाव नंङा होमबा नोंथां
औनो
गासैबो बरफोराव मागो बैसागो बिदिनो आलासि दुमसि ओ बरफोरनि फोरबो बिदिनो हाबाफोराव जोंङो अ संग्रोना दोननायखौ नुनो मोना नंङा होमबा नोंथां ओ-मास मोन ओ दान थाम दान ब्रै ओ बोसोरसे बोसोरनै जों संनायखौ खोनायो नंङा होमबा नोंथां जियायना दोननाय बुंङो बेखौ फिसिन फिसिना दोननाय बुंङो बेखौ जोंङो जुमाय संनो थाखाय जोंङो जुमाय माइरंखौ ओ संग्रोना लानाय जायो ओंखाम बायदि बेखौ ओ संग्रोनानै प्लास्टिकआव ओ प्लास्टिक बिदि जखाय प्लास्टिकखौ जोंङो बनानै बेखौ एरननाय जायो गुसु जानो थाखाय ओ जेब्ला बियो एरनानै बेखौ बेखौ फेनस्राना होनाय जायो फेस्राना होनानै बियो जेब्ला गुसु जायो अब्ला ओ बेनि सायाव जोङो बे बा एमावखौ जोङो ओ देख्रुबना लानानै ओ गुन्दै बानायजोबनानै जोङो ओ थाइनै बा थाइथाम बिदि होनानै बारा होनाय जाया बिदि फाल्लासेयाव जोङो ओ फाल ओ जोङो थाइथाम थाइब्रै बिदि होनाय जायो होनानै बेखौ देग्लिनानै जो जोङो साबस्रिना होयो मिलायना होयो बिखौ लागायनानै जोङो ओ दोननानै दसे सम दोननानै बियो गुसु जाब्ला अब्ला बेखौ ओ खान्थायाव सोनाय सोनाय जाफिनो ओ थौआव बेखौ सोखांनानै बेखौ जोङो खोबना दोनो बियो अब्ला दै ओ साबस्रिरि साबस्रिरि बेखौ फोनस्रिनानै जों सोना दोननाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला बियो सप्तासे बिदि सप्तासे जालायनाङा सप्तासे जालायनाङा बियो सानथाम सानब्रैफोरावनो बियो रोसि जाखांना थायो नङा होमबा नोंथां। ओ बेखौ लोंनोबा हायो आरो लों बियो बांद्राय लोंबा बियो ओ जौ जौ ओंखारा बारा जौ ओंखारनो नागिरा बेखौ औ जौ गोरान ओंखारनो नागिरा ओ बेखौ जोङो ओ जौ बानायनो थाखाय ओ बिदि ओ खान्था गेजेराव जोङो ओ बिदि थौ गोदोराव ओ सोनाय जायो। सोनानै बेखौ अर जरायनानै मोनथाम रोखोमनि जोङो जाब जाब जाबनानै होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ बेखौ जान ग्रोनानै ओ जुमायखौ जानग्रोनानै जोङो बेनि सायाव आरो ओ थौ एसे मारज्रिया फिसा होनायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेराव जोङो सफ्लंना होयो जेब्ला बियो खफ'आ उरायलांनानै बेजोंनो बियो जौ जौ गोरान गयो। ओ बिनि सायाव जोङो ओ बि खान्थानि सायाव आरो मोनसे खान्था होबावो बिनि उनाव बेहाय दै होनाय जायो जोङो दै होनानै बियो ओ बिनि गेजेराव जोङो खान्था मोनसे होनायाव जोङो पाइपखौ सोनाय जायो। ओ सोनानै बे सफ्लंनाय गेजेराव सफ्लंनायाव जोङो सायाव मोनसे आरो पाइप जोङो सोना होनाय जायो बेनि ओ लारि लारि जाबखोनायनि जोङो खफ' गलाङो जाहाथे खफ' गलाङो होननानै जोङो बेहाय ओ हाब्रुखौ जोङो हाब्रु बि बिदि लिरथेना होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिदि जेब्ला दैया गुदुं जायो अब्ला बियो जुमाय गोरान जौ गोराना जोंङो गनायखौ नुनो मोनो बेवहाय मोनसे आइजें होना दोननांगौ जेब्ला बियो गनानै जिथिबो ग गगार लाङा।
औ।
बिदिनो बथल एबा जोङो बायदिसिना बिदिनो गोदो गिदिर बुस्थु होनानै जोङो बेखौ गह'नाय जायो सायाव जेब्ला बियो दैया गुदुं जायो अब्ला बेखौ गारनानै गु गुसु होलायबाय बिदि जों सोलाय सोलाय होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
आगोलनिफ्रायनो बिदिनो ओ सलिबोगासिनो बर' आइजोफोरा ओ जौ संनानैबो जोबोर ओ न'खरखौ मोजाङै दालांनो हायो ओ बि दिनो फिसा फिसौ सोलों होनायाव जोङो गुबुन न'खरनि नांगौथि जानायफोरखौ जोङो बेखौ फान्नानैनो जोङो ओ न'खरखौ सुंलांनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो अमा लानानै बिनि उ फ्रिजोंनो जोङो अमा खौ फिसिलांनो हायो बिज जोंनो आरो जौ गोरानखौबो जोङो फानलांनानै जानो हायो। ओ खायफा खायफा मानसि सिया बिदि जेनेबा ओ जौ संनानै फानबोदोंबाबो बिथांमोनहा खायफा न'खरफोरखौ सुंथानो लानो हायि सुबुं गोबां नुबोदों दासान्दिबो दासिमबो खाफाखानायखौ जों नुनो मो नुदों नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो बांद्राय नांगौनि बाराद्राय जुमायखौबो ओ लोंना लाबाथाय ओ बिदि खा गावनि नांगौ खामानिफोरखौबो जोङो ओ बिदिनो जाफुंहोनो हाया। ओ बिदि गोबां समफोरखौ जोङो बारहो बारहोफ्राङो बिदि नांगौ समफोरखौबो बिदि लोंना थाबा। ओ जोङो मोजां खामानिफोराव बाहायलांनो हाया। ओ बिदिनो न'खरफोरावबो जोङो जोबोर सुख खान्थि गैयि बिदि नांलाय खमलाय बुदलाय खुदलायखौ जोङो जोंनि मेगन सिगां जों नुनो नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां? दासिम ओ आगोल बिदि सोलोंथाइबो गैयामोन जों उन्दै उन्दै समाव बिथांमोनखौ जोङो गोबां बिदिनो ओ आलाय सिलाय बिदिनो मावा दाङा बिदि ओ रां खामायनायफोराव गोसो होयि बिदिनो ओ लामा लामाजों गिदिंथिंनानै बिदि जौ लोंथिंनायखौ जों गोबां नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां? ओ दानि जुगाव बिदि उम बिगियान जुग ओ बिनिखायनो सोलोंथाइजों लोगोसे मानसिफोरा खारफालांनो हमदों। जौगालांफानो हमदों ओ बिनिखायनो दासान्दि एसे खमखौ जोङो नुनो मोनबोदों, नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांनि ओ गामि ओनसोलावबो बिदि ओ जौ जुमायनि सावनायनि अनगायै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ।
जौखौथ' नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो ए खे रोखोमैनो जोंनि ओनसोलावबो बि बिदिनो बानायो जौ खौ औ। आरो ओ जाय गाव गावबागाव मोजां मोननाय माइरंजों जौखौ बानायो अखम फ्रोमबो न'खरानो एखे जाया नालाय सोरबाया माइब्रानि बानायो सोरबा बाया माथानि ओ बिदिनो गोबां गोबां ओ गुबुन गुब गुबुनुु रोखोमनि माइरंफोरजों बानायनाय नुनो मोनो। आरो ओ खाय जोङो आथिखालाव जों बिदिनो फिथाइ सामथाय आरिफोर जोंबो जौ बानायो होननानै जों खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ। बिदिनो जो जौखौहाय गोबां रोखोमनि जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै गाव मोजां मोननाय गावनि गोसोनि मोजां मोननाय बादिहाय जौखौ बानायना बानायनायखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गासैबो माइब्रानि जौखौनो जोङो ओ मोजां मोनो। गासिबो आरो बियो बेसेन गोसाबो माइब्रानि जौआ। आरो माइरं फोरनि बेसेन बो थ' गोबां जोंङो मिथिखायो। माइब्रानि जों बे माइब माइं खौ जोङो फिथाइ आरिफोरबो सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेखौ जौ बानायनानै फानोब्ला बेनि बेसेनाबो गोबां जायो। नङा होमबा नोंथां औ। बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गासैबो बर' न'खरफ्रोमबो नङाब्लाबो खायफा गामि लायै गामि गोबां नेमखान्थिजों लोगोसे बे जौ संनानै फाननाय ओ हुदाखौ बेखौ जोङो ओ खालामनो हाया खायफा गामियाव ओ बिदिनो ओ गावबागाव गामियाव बिदि नेमखान्थि दानानै लानाय थायो जे जेरै बिदि जौ संनानै फाननो मोनि बिदिनो ओ नाथाय जोङो ओ गंफ्रोमबो जोङो बर' न'खर एबा बर' गामिफोराव जोङो नुफ्राम जबोआनो बिदि जौ संनानै फाननाय खौ बिदिनो जौ संनानै ओ फानोब्ला जोङो ओ गोबां रां मोननो हायो आरो मुलाम्फाबो जायो जेरै बेफोरनिफ्राय जौनिफ्रायनो ओंखारनाय अफ्रि बायदिखौ जोङो अमानो होनानैहाय जोङो जेरै अमाखौ फेदेरोब्ला गोबां रांनि मुलामफा फा मोननो हायो। बिदिनो जों न'खरखौ सुंथानो हायो नाथाय नाथाय जोङो ओ बै जौ संनानै फाननायाव जोङो खायफा न'खरफोरा ओ गोबां गाज्रि ओ खायफा न'खरफोरखौ जोङो गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोङो बेखौ ओ थियैहाय जों नांगौ बिबांनिल'सो जों बाहायनांगौ बेखौ लोङोब्ला जेन जों गावखौनो बहा दं बेनि जेबो उदिस मोै जायो। बांद्राय लोङोब्ला नङा होमबा नोंथां औ बिदियावनो। खायफा बुजि मोनै सुबुंफोराहाय बिदि ज ग बांद्राय नांगौनि बारा लोंनानै न'खराव बिदि दावराव दावसि जालायनायफोरखौ जोङो बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव खायफा खायफा न'खरफोराव जोङो नुनो मोना नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो। ओ बिदिनो जोंनि ओ ओनसोलाव गोदोनिफायनो बिदिनो जोंङो सोलिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो। रो खायफा जौवआ। ओ मोजांबो एबा ओ गाज्रि लामाथिंबो जों गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो आरो। रो ओ सनानै नायोब्ला। जौआ जोंनि। बरफोरनि एंगार हायै मोनसे बाहोखा नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।